हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादोंना आंनिखौ?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ नोंथां आंङो दा सान्दि फ्रियानो।
औ बिदिब्ला नोंथांजों आंङो जानाय आयदानि सायाव एसे साव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
बिदिब्ला नोंथां जा जोंनि दोरोङारि ओंख्रि अ जा अन अनला ओंख्रि आरो। सबाय ओंख्रि बेफोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै संनानै जायो आरो मा मा मा रोखोमै जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन। ओ गुबैयै बरनि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै अनला खारै। सबाय खारै आरो बिदिनो नारजि अमा नङा होमबा? दा अनला होननानै बुङोबाथ अनलाखौ जों गोबां रोखोमै जायो जोंनि जायगा। गायाव। माने जायफोरा मिरामिस जाग्राफोर नङा होमबा बेदर जायिफोर। मालाबा नङाबा बेदर जायि बेदर मोनजायै बारायाव संनानै जाबा माने गोबांखौनो आं नुदों माने। अनलाखौ आलुफोरखौबो गथा गथा। हानानै होयो आरो सोरबा सोरबा। बिदिबो संङो दा आंङो खोन्थानोसै माने आं अनलाखौ माजों जानो साबसिन मोनो होनबाथाय माने आंनिया अनला ओमफ्राय औवानि मेवा ओमफ्राय जायखिया जाया दाउ लकेल नङाबा ब्रयलार दाउ बेखौ आं बे मोनथामजों माने मिलायनानै संबा थावसिननायखौ आं मोनो आरो नोंथां। दा बेखौ माबोरै। संङो होनबाथ आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनि माने। अनला होनोबाथ जोंङो अनलाखौथ माइरंनिफ्रायनो गुन्दै खालामनानै लायो नङा होमबा? गोदोनि समावथ बे। गुन्दै खालामनायखौबो माने गोबां मानसिया माने। थबसिफोराव माबा उवालफोरावनो माने। देयोमोन अन गुन्दैखौ नाथाय आथिखालाव माने गोदान गोदान टेकनलजि। मुगा जानायखाय माने ग्राइन्दारफोर माबाफोर ओंखारबाय नालाय। दा गोरलै राहायैनो बेखौ खालामनो हासै आरो अन गुन्दैखौ दा सोरबा बायदि। बायदिया माने एसे माइरंखौ सुस्रनानै लायो बेनिफ्राय एसे दैखौ सर होनानै। एसे फोरानो बेनिफ्रायसो माबा। खौ ग्रेन्दाराव होनानै गुन्दै खालामनाय जायो आरो माइरंखौ दा बेखौ नोङो हाननानै दोनबाय ग्रेनडाराव होनानै गुन्दै खालामनानै आरो बिथिं नोङो मेवा जाय जो औवा बिफांनिफ्राय मोनोना बेबो माने सोरबा सोरबा होनो माने औवा बे बर' भाष होनो ना बुरखा बे बेनि खौ माखासेया गोथावसिन मोनो आरो माखासेया माने न'नि औवा माने बे जायखौ औवा गुबै जों सानफ्रामबो जोंनि नांगौ खामानियाव बाहायो नरमेल औवा आरो माने बेनिफ्रायबो माखासेया जायो दा औवा बुरखानि खौनो माने साबसिन मोनोखाय बेनिखौनो देरसिन देरसिनबो मोनोना माने औवा बुरखानियाथ' एसे गिदिर जायो नालाय मेवायाबो माने मोनसेसो नों मोजां मोन नाथाय नोंनो न'खरसेयाव जानो थोनाय जाखायो आरो दा नोङो बेखौबो नोङो लाबोबाय आरो नोङो बेखौ मोजांथार जिरनानै बिनि माने सिंथार बाहागोखौसो लानाय जायो नालाय जायहा गोरलै मोदोम बायदि थायो माने सायावथ' बिखब थाजोबो नालाय बेखौ जिरजोबनानै जेब्ला नोङो सिंनि मोदोमखौ मोनगोन बेखौल' नोङो हानाय जायो नालाय बेखौ बिराद गोबा गोबा मोजां हायो ओमफ्राय नोङो ओ बेखौ हानानै लाबाय मोजां सुनानै दोनबाय बेनिफ्राय बेदरखौबो नोङो मोजां सु होबाय बेनिफ्राय सामब्राम बानलुफोरखौ नोङो रेडि खालामनानै लाबाय आरो बेनिफ्राय सामब्राम बानलुखौ एवनानै नोङो बेखौ संनोसै नालाय दा मा बेयावथ' खारै होनांगौ नालाय जोंङो खारैआबो सरनो सम लायोखाय माने बे खारैफोरखौथ' गथा गथा महरनि खालामनानै दोनो नालाय दै होनानै बे हांगारखौ सावनानै जेखि बेसाद ओमफ्राय बानाया माने गोबां बेसादनिफ्राय बानायनाय जायो खारैखौ ओ सोरबा थालिर फस्लानि बानाय नङा होमबाआरो जोंनि थिं फ्रायानो माने सबबायनि गुन्द्राखौसो बानायनाय जायो आरो सबायाइ साबाखौ सावनानै ओमफ्राय बेसरखौ सावो सोरबा सोरबा बिदि थालिरफोरखौ बांद्राय बानायनायखौ जोंनिथिन नुवाखै आरो माने दा बेखौथ' सरनाया सम लायो नालाय बिथ' बिराद लासैसो सरनांगौ जायो बियो दद द माने गोबाव समजों गयो नालाय गजोबो आवलिजोबनानै दा बे बेखायनो बेखौ सम नांगौखाय गिबियाव बेखौनो खालामग्रोनाय जायो आरो बेखौ सरनानै रोंनानैसो जों जोंनि म मावनो गोनां माखासे अनखौ देनाय अनलाखौ ग्रेन्दाराव होनाय बेनिफ्राय बेदर रेदि खालामनाय सुनानै औवा मेवा हा रिदि लानाय बेफोरखौ खालामो आरो दा सामब्राम बानलु होनानै बेखौ अराव माने नोङो बेदरखौ एवग्रोसिगोन बेदरखौ एवनानै जेब्ला बेदरा एसे एवफ्रामनाय जाबाय अब्ला नोङो मेवाखौबो बेयावनो होफायो आरो जोंनिया
मेवाखौबो होनानै दसे एरनाय जाबाय खोबहाबनानै दोनबाय जेब्ला मेवाया एसे रुइगोन ना औवानि मेवाया अब्ला मा खालामो बेखौ माने दै होनानै माने ला खाबाय मोजांनो एवफ्रामनानै। दै होबाय दा बे अनला गुन्दैखौ लास्ट समावसो होनाय जायो आरो जेब्ला दैया गोदौयोना। बेदरनि होनाय दैया जेब्ला गोदौ अब्ला बेयाव अनलाखौ माने लासै होनाय जायो आरो माने बेखौ एरबाय थायो। होनांगौ जायो मानो होमबा बियो गथा खायो नालाय गोबां होबाथ' मान गोबां मानसियानो मिथि रोंङा बेखौफ माने खनसेयैनो जमाबो होग्रा थायो सोरबा संफेरिया नाथाय बिदि होबाथाय अन लाया गथा गथा थायो आरो नों लासैनो मिहि हरनांगोन आरो नोङो गारबाफोर लानानै बेखौ ओंख्रिखौ फिदिंबाय थानांगोन आरो ना नोंथांमोना संग्रा हिसाबै नों बिथांमोना मिथियौ जानांगौ। ओ बिदिनो खालामो आरो जोंनिथिंबो दा बिदिनो बेयाव खारै होबाय। खारैखौथ' बांद्राय होबा जानो हाया नालाय। खारैआाबो अबेबानिया एसे गोबाब जायोनो अबेबानिया एसे गुरै नरम जायो। दा आंथ' मिथिद रोंङा अबेनि खारैया बेसिबां माबायदि गोरा जायो अबेनिया एसे गुरै जायो माने खारै नांगौ बायदि होबाय आरो माने ओंख्रियाव आरो बिदिनो बेखौ मोजां एनानै खखाबनानै दोनबाय आरो जेब्ला जबगोन नना बेदरावबो अनलानि रस हाबगोन आरो अनला बे बिदैयावबो बेदरनि रसा ओंखारगोन औवायाबो एसे मोजां रुइगोन। जब होनानै नांगौ बायदि बिदैफोरखौ नांगौ बायदि मानसिया साबैसे बिनि बिबांनि संखायो नालाय ओंख्रिखौथ'। दिनि दैखौ थिग खालामनानै बिदिनो दुन्दिया थानाय समावथ' दाथ' नै आं बाजारफोराव नुदों माने सालानि माबाफ्राबो म होनो दुन्दियाफ्राबो दाबो बाजाराव ओंखारनायखौ नुदों आरो नोंथां जोंनिथिं। नाथाय बे दुन्दिया एसे मोनोब मोदोमनाया बेनि माने गावनि मोदोमनाय थायो नालाय बेयो एसे खम आरो। दा बेफोरखौबो होनो हायो नङाबा नोङो न'आवनो माखासे न'खरनिया गंगार दुन्दिया होननाय थायोना बेफोरखौ होनो हायो। बेफोरखौ होनानै मोजां जब्बाथाय संख्रिफोर साखिनानै खांबानो बेयो अनलानि महर जाबाय आरो। बिदिनो जायो आरो नोंथां दा नोंथाङा थ' माने संनाय खावनायाव मोजां माने रोंगौथि गोनां जानांगौ नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायलाय माबोरै बेबायदि नारजिफोरखौ संनाय जायो बेनि गासैबो प्रसेसा माबायदि बेखौ खोन्थाना होलै आंनो एसे।
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो जोङो नारजिखौ खायसेखौ गुबुन गुबुन रोखोमै जानायखौ नुदों आरो नोंथां। जोङो गिबियावनो नारजिफोरखौ खायसेखौ जोङो न'आवनो गायनानै लानायखौबो नुदों। इ आरो खायसे जोङो बाजाराव मोननायखौ बायनानै लाबोनायखौबो नुदों आरो। जोङो नारजि खौ गोरानै जायाब्लाबो खायसेखौ गोथां समावनो फाजा संनानैबो जा नायखौ नुदों आरो जोङो खायसेखौ ओ फोराननानै बेखौ ओ जेब्ला बेयो गोरान जायो अब्ला बेखौ बेनि थाराखौ गारग्रोना गार हारग्रोनायनि उनाव बेखौ दै गुदुङाव सोमनानै दोननाय जायो आरो। सोमखां ओ बेख खौ सोमनाय जायो जाहाथे बेनि जा गोखा बेयो ओंखारनाय बायदि। ओ बेनि उनाव बेखौ जोङो दसे सम दोननायनि उनाव बेखौ बोखांनानै ओ आरोबाव सुबावना लानाय जायो आरो सु ला नायनि उनाव जोङो बेहाय गावनि गोसो बायदियै बेहाय बेदर होनो गोसोब्ला जोङो बेदरफोरखौ गिबियावनो एवफ्रानग्रोनानै लानाय जायो थावजों ओ बिनि उनाव जोङो नारजिजों जानो गोनांब्ला बेखौ गिबियावनो पियासफोरखौ एसे एवफ्रानग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनाव जा नार्जि सुनानै लाखानाय बेखौ जोङो बेवहाय होनाय जायो आरो बेवहाय जोङो एसे खारै होनानै बेखौ रहायग्रोनाय जायो ओ बेनि उनाव जेब्ला बियो मोजाङै रहायो अब्ला बेवहाय दै होनाय जायो। यो आर' बेवहाय जोङो अ खायसे मस्ला मस्लिबो बाहायजायो जेरैबायदि सामब्राम आरो मा होनो बेखौ ओ हाइजेंफोरखौबो होनायखौ नुदों आरो नों थां बेनि उनाव आ जेब्ला ना रजिया मोजाङै गोदौवो अब्ला जोङो बेयावहाय एवनानै लाखानाय आ जा बेदर बेखौ होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो खायसेखौ नार्जि खौ ओरैनो सोमनानै जोङो पियासजों लगायनानै बा बेवहाय थाव गुबै लगायनानै बो जानायखौ नुदों आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव जोङो नार्जिखौ ओ बेबायदि खालामनायखौ नु दों आरो नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलाव आरोबाव जा ओ समायजो सबाइजों सामु बेखौबो जानाय जायो ना जायो नोंथां
सबाइ साम'खौथ' जोंनियाव जायो नाथाय अब्लाबो गोबां बिबांनि खम आथिखालाव माने साम'फोरखौनो मोननो थांला जोंनिथिं माने गोबां दैसाफोर दंमोन। गोबां माने जोंनि मानसिफ्रानो माखासे नाफोर हमनो थाखाय मुलि फोर बाहायनायनि जाउनाव माने साम'फोराबो गोमालांबाय आरोना दा सब बाइजों साम'जोंखौथ' बांद्राय सुबुंखौ माने जानायखौनो खोनाला बांसिन दा सबाइखौ सबाइ खारैखौ बेलेग माने बुस्थुफोर होनानै जायो आरो जेरै अमा आथिंफोरखौ होयो ना बेबो बिराद गोथाव जायो अमानि आइथिंजोंबो ओ सबाइ साम' होनबाथ' बर'निनो ओंख्रिमोन नङा होमबा बिराद गोथाव जायो बेखौथ' संनो इसिबां गोब्राब नङा नोङो साम'खौ बाजारनिफ्रायबो बायनो हागोन खन्नानैबो लायनो हागोन आरो बेखौ सोमनानै दैयाव दोनफैनानै बिनि दाखोनखौ गारनानै नोङो उनथिंनि बाहागोखौ दानस'नानै लायो बेनिफ्राय नों बेखौ लिबुफोर सेबनानै मोजां होनाय जायो ना सोरबा बायदिया मनाफ्राव सोनानैबो बिराद गोबाव गोबाव हुयो आरो सोरबा बायदिया थौफ्रावनो फिदिं फिदिं फिदिं सुबाय थायो जेब्लासिम एसे साम'आ जोंनाय जाया अब्लासिम हुयो आरो दा बेबो बिदिनो साम'खौ एवबाय नों एवनानै बेबायदिनो सबायखौथ' रुनानै लाबाय रुनानै लानानै लास्ट समावसो जोंनिथिंनायया माने साग साम' एवनायाव सबाइखौ होसननाय जायो आरो नोंथां बेबायदि सङो आरो जोंनिया आरो बिदिनो ओ दुन्दिया सुन्दिया माबा माबि मस्ला मस्लि होनानै थांनानै बेखौनो जानाय जायो आरो बिदि रोखोमनि
औ
खोनादो नोंथाङा
मा होनदो नोंथाङा
अ खोनादों ना नोंथाङा होननानै सोंदों आङो
औ खोनादों दे नोंथां
थां औ बिदिनो जोंनिथिं सबाइ साम'खौ बिदिनो सङो आरो
औ नोंथां ओ बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा?
औ नोंथां जागोन दे। दोनथ' जासिगोन गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिम